दंना औ नोंथां दिनै जों बिदिब्ला औ नोंथां दं मोजाङैनो दंथयो जिरायना दंथ यो
नंगौ नामामा नोंथां
औ दिनै जों बिदिब्ला ओ जानाय लोंनायनि सायाव एसे सावरायलायोनो नामा
दे जागोन नोंथां
औ नोंथां जोंनि ओ जानाय लोंनाय होनना बुङोब्लाथ ओ जोङो जोंनि गुबै जानाय लोंनाया जाहैबाय जेनेबां ओखि ओंख्रियाव थाहैबाय जोंना अनला ओंख्रि बिनिफ्राय थाहैबाय जोंना नारजि मैगं बेदरजों नारजि बिदिनो मैथाजों ना
नंगौ नोंथां
औ नोंथाङा अनला ओंख्रिनि बागै एसे फोरमायथिलाय
नंगौ नोंथां बेफोर जानो जोबोद गोथाव
औ
अनला खारै बुङोबा जोङो जोंनि ओनसोलाव गोबाङैनो जानाय नुयो नोंथां
औ नंगौ नंगौ
अनला खारैखौ जोंनि ओनसोलाव ओ गिबियावनो माइरंखौ ओ सोमना दोननानै बेखौ ओ दसे उनाव बोखांनानै फोराननानै जोङो दिंखियाव देनानै गुन्दै खालामनायखौ नुनो मोनो आरो बेनि उनाव आ दै गुदुङाव आ होनायखौ नुनो मोनो। नो बेबायदिनो माने बे खौ अनला खारै बानायो।
औ नंगौ।
नोंथांनि ओनसोलावबो बेबायदि बानायोना?
औ नंगौ नंगौ थारैनो बिब्दियैनो बानायो।
औ आरो बेवहाय अमा बेदर आरो नङाबाथाय जोङो ओ दाउफोरखौबो होनानै न'आवनो फिसिना मोननाय दाउफोरखौ होनानै ओ जायोबा थाय जोबोद गोथाव जायो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ जायो।
नोंथांनि ओनसोलाव अ माबा माबायदि बानायो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ जोंनि ओनसोलावबो थिग बेफोरबायदिनो बानायो ओ लोगोसे आं दा बुंबावनो सानदों। जोंनि नार
थां दे बुंनाय नोंथां।
नारजिया जों गिबियावनो जों फाथो मैगंखौ फाथो गोथांखौ खानानै सानदुंआव फोरानग्रोनांगौ। जेब्ला बै फाथोआ औ जेब्ला जे फाथोआ सानदुंङआव होनाय लोगो लोगो रानो होनानै रानब्ला बै गोरान जायोब्ला जोङो फाथोनिफ्राय नारजि मुं मोनहैयो।
गौ नोंथां।
औ लोगोसेनो जों बेखौ फाथोखौ जेब्ला जों जानो सम जागोन अब्ला जोङो सानदुङाव होफिननानै बेखौ मुरायनाय होनना बुङो। सान्दुं होनानै बेखौ सेबफ्लेनांगौ। औ। सेफ्लेनांगौ सेफ्लेबा बेयो गुन्दै जाजोबो। बेखौ लोगोसे औ जोङो बेदरफोरजों बै नारजि गुन्दैखौ होब्ला जोंना जोबोद गोथाव जायो। नारजिया मोनसे गोखा मैगं। औ नंगौना?
अ आं जोंबो जोंनि ओनसोलाव ओ जोबोरैनो बेखौ जानायखौ खोनानो मोनो। आरो ओ बेयो जानानै जोबोद गोथाव होननानै मानसिफोरा बुंसोगारो। खोनानो मोनदों ओ बेयो गोखा होननानै। नंगौ नामा नोंथां?
नंगौ नंगौ बेयो मोनसे गोखा मैगं नारजिया।
बेखौ सरासनस्रा न'आवनो जायो ना ओ बहाबाफोर ओ हाबा बिबाफोराव जायो नोंथां?
औ नोंथां बेखौ सरासनस्रा न'आवबो जायो लोगोसे बेजों लोगोसे मोनसे जोबोद गोनांथार गुन मोनसे नांफानानै दङ। बे जाहैबाय जों बेखौ हाबायाव जानो मोना। मानोना बर'फोरा फोथायनाय दं जे औ मानोना जोंनि सायाव फोथायनाय दं जे बे गोखा नालाय बेयो गुबुनखौ नागो नारखोहरो एबा नारगार हरो बेनिखायनो बेखौ जोंना आलासिफोर फैब्लाबो बेखौ जाहोनाय जाया न'खरावल' जाना नाय जायो।
आं
औ लोगोसेनो खारजोआव माबायदि बाहायनाय जायो नोंथाङा फोरमायलाय?
नंगौ नोंथां जोङो सरासनस्रानो खारजोफोराव बे मैगंखौ गोबाङैनो बाहायनाय नुयो। बेवहाय जोङो ओ खारजोआव बेखौ एसेबाबो जानांगौ होननानै फोथायनाय दङ।
औ औ
नोंथाङा बेनि बागै मोजाङै बुंनो हागोन नामा?
औ औ हागोन हागोन बेयो जों जेब्ला औ नंगौ। जेब्ला जों बेखौ खारजोआव जानाय जायो अब्ला जों बै थैनाय मानसिनि जा सारादु जादों बै सारादु खालि जों साननानै लानाय जायो जे जोंनिफ्राय बै मानसिया गोजान जालांबाय एबा जोंजों बै मानसिया सोमोन्दोआव गैला एबा बे बुहुमाव गैला एबा आनज्रायलांबाय बेखौ बिदाय हरनायनि मुङै जों बै सानखालि साफ्रोमबो नारजि मैगंखौ नारगारनाय हिसाबै एबा सोमोन्दो गारनाय हिसाबै जानाय जायो नंगौना नोंथां?
नंगौ नोंथां।
औ
बिथांनि ओनसोलाव आरोबाव ओ माबाफोर आरो जानाय मोजां दङ नामा?
औ दं नोंथां गोबां दं जोंना गोलोम बोथोराव गोखै मैगं होनब्लाथ' नोंथाङा मोनथिखायो मै मैथा बे मैथा मैथाजों नाजों माबायदि जायो नोंथाङा एसे फोरमायथिलाय नाफोरखौ बबाव मोनो बोरै जों सं संनानै जायो।
नंगौ नोंथां जोङो गोलोम बोथोर बोथोराव जोबोरैनो मैथा मैगं खौ जानायखौ नुनो मोनो। मैथा मैगंखौ बुङोब ब्ला जोङो न'आवनो बेखौ फोनानै बेगरखौ फोनानै मै था बिफांखौ रज' होनायखौ नुनो मोनो। बेनिफ्राय जोङो ओ बिलाइफोरखौ खानानै जोङो मैगं हिसाबै संनानै जानायखौ नुनो मोनो।
औ
आरो बेवहाय जोङो ना नाखौ होनानै संनायखौ नुनो मोनो। सरासनस्रा ज जोङो नाफोरखौ फोथाराव एबा न'खरावनो थानाय दैखरनिफ्राय जोङो दैखांना लाना फैनानै बेखौ मोजां मोजाङैनो सायनानै बेवहाय थानाय गोखा मुवा गोखा जानायफोरखौ गारनानै एबा बेयाव थानाय
औ
सु बायदिसिनाफोरखौ जोङो बख'नानै ओ बेखौ मोजां नाखौ साफा खालामो आरो ना खालामनायनि उनाव बेखौ मैगंआव ओ होनाय जायो बिदिनो मै-मैथा मैगं खौ जोबोरैनो गोथाव गोथाव जानायखौ नुनो मोनो नोंथां नोंथांनि ओनसोलाव अनला खारैखौ मा मा रोखोमै जायो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ नंगौ हागोन जोङो अनला खारैखौथ' औ नंगौ जोङो अनला खारैखौ थ' जोङो अनला खारै होननानै जायो लोगोसे जोङो अनलाखौ जोङो मिखि खालामनानैबो जाजायो
नंगौ नोंथां
औ जेरैबायदिहाय अनला मेखि माने जों अनलायाव अनला एबा अन गुन्दैयाव जायखि जाया गोखै जेरैबायदिहाय जोङो बांसिन जोङो थाइसुरि बिबारखौ जों होनानै बांसिन अनला मेखि जानायखौ नुनो मोनो
नंगौ नों नोंथां थाइस्रि बिबारखौ बहानिफ्राय मोननाय जायो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां औ थायसे बिबारखौ जोङो ओरैनो सरासनस्रायैथ' जोंनि न'फोरावनो थायो जायहा सा थाइस्रि बिफां गैया बिसोरहा औ गुबुन गामिफोराव एबा गुबुन न'खरफोराव एबा बाजार हाथायफोराव जोङो थांनानै लानानै फैनो हायो
नंगौ नोंथां
औ बेजों ना होफानानै जोङो अनला मेखि सङोब्ला एबा बेदर होफानानै अनला मेखि स सङोब्ला जोबोद गोथ गोथाव जायो आरो नंगौ थां
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो जानायखौ नुनो मोनो गोबाङैनो जोंनि न'खरफोरावबो बेबायदिनो संनानै जायो नोंथां नों नोंथाङा बुंनाय बायदिनो
औ
आरो जोंनि ओनसोलाव बांसिनै ओ नाजोंबो जानाय नुयो आरो साम'जोंबो जानाय नुयो नोंथां
औ नं
नोंथांनि ओनसोलावबो सामुदों संना जानायखौ नुयो नामा नोंथां?
औ नुयो नोंथां नुयो जोंना साम' होनबाथ' जोबोद मोजां एबा गोजोननाय मोनलायो खोनानाय लोगो लोगो। मानोना आगोलनिफ्रायनो फोथाय औ। औ आगोलनिफ्रायनो फोथायबोनाय दं जे सामु जायोब्ला लायनो मेगननि नुनाय गो होआ एबा नुनो हानाय गोहोआ बारायलाङोनो। बेनिखायनो गासैबो औ बेनिखायनो बास गासैबो गथ' गथाय, बोराइ बेन्थ' सामुखौ जानो जोबोद मोजां मोनसोगारो।
नंगौ नामा नोंथां?
बिदिब्लाथ' जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि सामुखौ जानो थाखाय ओ सुबुंफोरखौ जोबोरैनो बुंनो नांगोन नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नंगौ। नंगौ सामुआबो गोबां रोखोमनि थायो जेरैबायदिहाय सादारन सामु ओ सामु लावथि, सामु खिंखिरि औ सामु दग्ला बिदिनो बायदिसिना सामु थायो। औ।
बेफोरो जा ओ जानानै जोबोद गोथाव मोनो न नोंथां?
औ नोंथां बेयो ओ जामु मोनसे जाग्रा नालाय बेनिखायनो जोबोद गोथाव मोनो सामुआ
जोंनि ओनसोलाव सामुखो ओ थारैनो जानायखौ नुयो । आरो बेखौ ओ जोङो जाबाय थाथावथाव नङा होनबा नोंथां?
नंगौ नंगौ नंगौ। ओ नोंथां बिदिब्ला जों दिनै बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा सावरायलायनायखौ?
नोंगौ नोंथां दे बि
औ दे बिदिब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय, औ दे।